औ हेलौ
औ नोंथां। आंखौ गोसोखांनानै फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
अ नोंथां नोंखौ आङो थांनाय मोनायाव जोबोद मोनसे मोजां खामानि मावनायनि सिमां नुदों। बेखायसो आं नोंखौ फन खालामदोंमोन। नोंथाङा दासान्दि मा खामानि मावनानै दङ?
आं दाथ' ओरैनो दं दा नोंथांनि गुबै आयदाखौ आंनो फोरमायहरोब्ला मोजां जागोन मानो होनबा जोंहा फां फुं टाइम खौ लस खालामहरनो नाङा जिउआवहाय।
नोंगौ। खोथायाथ' सैथोआनो नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो समखौ मोजाङै बाहायनांगौ। दा नोंथाङा ओ
जों
जोंनि आथिखालाव सरखारनि मा साख्रि ओंखारदों फरेस्टनि दाबायदियाव फरेस्टनि साख्रि मोनोब्ला नोंथाङा माबायदि ओ खामानि मावगोन समाजनि थाखाय
आङो पइसनि साख्रियावथ' एप्लाइबो खालामदों आरो खारहैखांबायबो आङो दाख्लैहाय। बावाखै आथिं साखायाखै दासिमबो। ओमफ्रायहाय माने आङो फरेस्टनि खामानि मोनोब्लाथ' मोनसे बियो बिराद मोजां चान्स मोन। बिराद मोजां चान्स मोनगोन आरोना नोंथां माने आङो मिथिंगाखौ संरैखा खालामनाया जों साफ्रोमबोनि सुबुं मिथिंगा गैयाब्ला जोंहा बे बुहुमावहाय एकदमबारे रानस्राव आरो बे संसा रानो जोबनानै थांगोन होननानै आं सानो बेनिखायनो जोंहा माने मि थिंगाखौ एकदमबारे बयबो संरैखायै लाखिनाया जोंनि दायथ' दा बेनि गेजेराव आङो आरो बेखौ चान्स मोनसिनोब्ला बांसिनै आं खामानि मावगोन। आरो बिफां लाइफां गायनोनि बयनोबो गियान बारायनो होनो थाखाय आङो आखयाव लागोन। जाहाथे माने बिफां लाइफां गायोब्ला जोंहा मा जायो बिफां लाइफां गायोब्ला जोंहा ओरैजाय मिथिंगाया गोबां
मदद मोनो मिथिंगायावहाय बिफां लाइफाङा जोंनो गोगोब्रा बार होयो। आरो मिथिया बिफां लाइफां थायोब्ला जोंहा जिब जुनारनि थाग्रा खुलि जानानै फैयो मानो होमबा दाउमा दाउसिन एम्फौ एनला जिब जुनार बेफोरो माने गावनि न'खौ जोंनि मानसि बायदि बानायनानै लाया बिसोरो माने फिफांनि सायावहाय बासाबोयो आरो खायफाया दंफां सिङाव उन्दुनानै जिउखौ बारहो हरो बिसोरो दा बिसोरनि थाखायबो जोंहा थाग्रा खुलिखौहाय माने सिफायना होनाय जायो जुदि सुबुं माहारिया फिफां लाइफां खौ दाननानै फोजोबोब्ला बेनिखायनो जोङो बैसोर एम्फौ एनला जिब जुनार बेफोरनि थाखाय जों फि बिफां लाइफांखौ दोनथारनांगौ। मानो होनबा मोस्रोम मासेयाबाबो बिफांनि बिफां सायाव थायो जेरै खोजोमाफोरा लिसु फिफां जलफि फिफां बायदि मैया फिफांफोराव बिसोरो बासा खालामनानै थायो
नंगौ
जुदि जों बेफोरखौ दान दानस्राङोब्ला खोजोमाया अबाहाय थागोन मोस्रोमा अबाव थागोन दा जों बे बेफोरबायदि गोरलै गोरलै खोथानिफ्राय साननो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बारहावायाव माने गोबां गुबुंले जाबाय आथिखालाव माने दानि दावगाफुनाय सुबुंफोरा गोबां बिबांनि पेट्रल डिजेल खैला सावनानै बारमणडलाव गोबां बिबांनि कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ बारा जाहोबाय दा जाय गेसआ जोंनि मानि देहानि हां लानायनि थाखाय देहानि हां लानायनि थाखाय जोंहा गोबां खस्थ जायो दा बेफोरबायदि गेसाआ जोंनि थाखाय गोनांथि नङा दा बेफोरबायदि गेसखौहाय बिफांफोरा हां लायो आरो बिफाङा जोंनो अक्सिजेन गेस बो आगारना होायो जाय गेसखौ जिब जुनार मानसि दुमसि फोरो लायो दा बैफोर गेस जोंनो गोनांथार नङा होमबा दा बेफोर जोंखौ नांथारगौ दा बेनि थाखायनो जोंहा मिथिंगाखौ लाखिनांगौ आरो बे जों लोगोसे मान जोंहा समायना नुथाय बो मोननो हायो बे मिथिंगायावहाय माने फिफांफोरा गोबां बायदि रोखोमनि बिबार बारो फिथाइ थायो जेरैजाय आवजार फिफां सनाल फिफां कृष्ण सुरा रधा सुरा माने गोब बां फिफांफोरा एकदमबारे समायना समायना बिबार बारो दा बैफोर बिफांफोरखौ लारियै गायोब्ला मोनसे लामाखौहाय बिराद समायना नु दा बेखौहाय जोङो आथिखालनि सुबुंफ्रा मबाइलाव रिल्स बानायो आगारो नायनो समायना गोसोखौ गोजोन मोनो दा बेफोरखौ गुबुन जायगानिफ्रायबो नायनो फैगोन बेबायदि खालामनानै दोनोब्ला आरो बेबायदिनो माने आरो माखासे बिफांफोरा जोंनो फिथाइ सामथाइ होयो जायफोरखौहाय मानसियाबो जायो आरो बेजों लोगोसे हाग्रायाव थानाय जिब जुनाराथ माने जायफोरा फिथाइ सामथाइ जायो बिसोरथ संनानै बिदि आबाद मावनानै जानो रोङा नङा होमबा नोंथां? बिसोरो हाग्रायावनो मोननाय थालिर बंफांनि फिथाइ लिसुनि फिथाइ लेथुख नि बा लेरख नि फिथाइ बैफोरबायदि माने हा ग्रायाव जा फिथाइ मोनो बैफोर फिथाइफोरखौनो बै हाग्रानि मोख्राफ्रा बिदिनो मान्दाबफोरा माने बेफोर फिथाइखौ जानानै थांनानै थायो आरोना नोंथां दा बेफोरनि थाखायबो माने जोंहा आदार हिसाबै मोनो मिथिंगानि बिफां लाइफांनिफ्राय बेनिखायनो जोङो मिथिंगाखौ संरैखा खालामनां थारगौ आं दा बेखौनो सानो माने जोङो सिगांग्रो मानसि माहारिनो बिफां लाइ फां दानफायनायनि गियानखौ सिगांग्रो होग्रोनांगोन मानो दानफायनाङा मानोे संरैखा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै जों सिगांग्रो बिनि गियानखौ बारायना होनांगोन अब्लासो सुबुं माहारिया बिफांखौ दानफानाय नङा मानो होनब्ला बिफां लाइफांखौ मानसियासो दानफायो। गुबुन जिब जुनारा माब्लाबाबो दानफायाबो बोफायाबो आं बेखौ नुनो मोनदों। जोंहा सुबुं माहारियानो हाग्रा फोजोबस्राङो आरो दा जोंहा बेनिखौ गायनायखौबो जोंनो हायो। बेनिखायनो जोङो हानाय मानि गियानखौ आं बारायना होग्रोनो सानो जुदि आङो फरेस्ट बा हाग्रा बिफानाव साख्रि ख्रि मोनोब्ला दा नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिजों फंनैसो आंनोबो फोरमायदो हाग्राखौ माबायदि नांगौ आरो फरेस्ट बिफानाव बिफानाव साख्रि मोनोब्ला जों माबोरै खामानि मावनांगौ।
आदसा नोंथां आंनिफ्राय नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन बाव सोंथि जाय सोंथिया जों जाय बिबान थानानै समाव हाग्रानि गेजेराव हाखर आरि जाम्फैफोर ओ हमना ला मैदेरा गब्रना दं बेयो गाखोनो हायाखै अब्ला नोङो बेखौ मा राहायै बेनिफ्राय बो खांगोन आरो मा माबोरै बेनि जोथोन लागोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? हमनानै ला नोंथां नोंथांनि बे हाग्रा बेंनाय ओनसोलाव बबेबा हाखराव मैदेरा गब्र'नानै दङ बे समाव नोङो बे मैदेरखौ माबोरै रैखा खालामगोन आरो माब्रै बे मैदेरनि गब्र'नायखौ बोखांनानै माबायदि जोथोन लागोन नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हाबावगोन।
औ मैदेरखौ फोरखौहाय जोङो जुदि बायसान्स बेबायदि लोगो मोन्लाथ' जों माने बे बिफानावनो खामानि मावनाय हिसाबै हिाबै ज' लोगो लानानैब्लाबो जों बे मै देररखौ बे बेहेरनिफ्राय बोखांनांगोन। आरो बोखांखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो दैजों सुस्र'नानै लोबस्रनानै होग्रोनांगोन बेनि उनाव बेनि मोदोमनि अबे बाहागोआव माबाफोर दुखु मोनदों नामा थाबायनायाव माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा बेखौ नायनानै जोङो बेनो माने फाहामथायाइखौ होनो नांगोन आरोना नोंथां। जुदि जों बेखौ फाहाम होोआलासिनो ओरैनो हाग्रायाव आ हगारहरफिनोबा बिनाव माबाफोर गारायफोर माबाफोर थुलाब जायोब्ला बिनि मोदोमाव गाराय जायो मोदोमा गाराय जायोब्ला उनावहाय फाहामथायाइ मोनाब्ला बेनाव गोबां बायदिसिना भाइरासफोर थिफोर बादेरनानै बिनियावहाय बांसिन माने गाराया चान्स हायो बेनिखायनो ज सिगांग्रो बोखांखांनायनि उनाव फाहामथायाइखौ होखांनानै जेब्ला हामो अब्लासो जों बेखौ गावनि लोगो फोरों मदेरनि फालोआव आगा हरफिनांगौ नोंदां दा आं बेबायदि खालामगोन। जुदि आं बिब्दि
औ नंगौ। बा दाावसिन दावलाफोरनि था थ फिथाइ सामनि बिफां गायनांगौ होननानै बुङो।
सिगांग्रो जोंहा थिनानै ला लाग्रो नांगोन जे बै ओनसोलाव आं जाय जायगायावहाय माने खामानि मावदों
बे ओनसोलावहाय मा मा जुनार दं मा मा जिब दं, बै जिबफोरा मा जानानै थांनानै जुनार बा जिब बेखौ जों सिगांग्रो मिथिनांगोन जुदि बेहाय
थायोब्ला जोङो मोख्रया मा जायो सिगांग्रोम मि मिथिनांगोन थालिर,
ओरैजाय जोंहा खान्थाल गोमोन मैथ्रु फिथाइ, बेफोरबायदि फिथाइफोरथाइखौहाय बेफोर लायो मैदेरा गास बेबायदिनो थालिर दंफांखौबो जायो। आरो जोंहा मैफोरा जाहैबाय ओरै